हेलौ
खोनादोंना?
खोनादों ओं।
ओं
मा खालामदो?
दा आं ओरैनो दङ।
अ। दंथयो आंबो ओरैनो। जिरायनानै।
ङा आथि खालनि आरो गोदोनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
ओं हागोन।
आथिखालाव नोंसोरनि गामिनिजाय
हा?
आरो दा माबायदि थासारिया फा दंना बेखौ होननो हागोन?
औ गोदोथ एसे बेलेगमोन माने मानसिफ्राबो अनलायनानै थायोमोन जोरै मावनाय दांनाय जमा जमा मावोमोन बयबो। लैहोर लैहोर ओंखारलायनानै मावोमोन आरो। ओमफाय दानिया एसे गामिया दाबो जुदा जुदा जालांबाय आरो दानि थासारिफोरा।
ए
ओमफाय जानाय लोंनायफ्राबो एसे जुदा जुदा जालांबाय आरो गोदोनि गोदोनि बायदि नंला।
उम
दाथ आरो गावबागाव गावबा गावनि मा होनो आ खामायनाय बेफोरजोंल दुगा दुलाय लायसै आरो। गोरोबनो नागेरला।
जेनेबा गोदो आरो माबायदि जौगानायमोन ओमफाय दा जेनेबा साबसिन नामा थासारिफ्रा?
गोदोथ माने बांद्रायबो जौगानाय जौगानाय गैयामोन। मानो होनबा बांद्राय गोरों गोराफोरबो गैयामोन नालाय। फरायनाय लिरनायफोर फारसेबो एथबां रोंनो रोंगौथि गोनां सुबुंफोर गैयामोन।
ओं
स्कुल कलेजफ्राबो खाथि गैयामोन ना बेखायनो सो-सोलोंनायफ्रा एसे गोब्राब जायोमोन आरो।
ओं
आरो बांसिन मावनाय दांनायावल मुखुब होयोमोन गोदोनि मानसिफ्रा।
ओं
माने मावनानैनो मोनजाखागोन बेफोरबायदि हो सानोमोन आरो। दुब्लि फोथाराव मावबानो मोनजायो। मानो फरायनांगौ बेफोरबायदि सानोमोन गोदोनि मानसिफ्रा आरो गोदोनि थासारि आरो। दानियाथ गासिबो हिनजावजा हौवाजा फरायनाय लिरनायाव बयहाबो मुखुबसो जाबाय मुखुब जाबाय आरो बयबो। माने रोंजोबबाय आरो। दा माब्रै सोलि लांनांग औ फरायबाल मानसिया सासे माबा जानो हायो नालाय।
ओं
एसे साननो हनोबो गोरों जायो आरो गोबां बिथिङावबो मोजां खामानिफ्राबो बाहायजायो आरो फरायनाय मानसिफ्रा।
उम
बेनिखायनो आथिखालाव फरायनाय फरायनायफ्रा बांबाय ओमफाय जायगाफ्राबो एसे होलाय बाय। गामियारिफ्राबो हाब
होमबाथ नोंथांनि गामियाव गोदोनिफ्राय दानि आथिखालावहाय एसे साबसिनानो जाबाय।
ओं सोलायबाय जोंनियाव बुहुद सोलायबाय आरो गोदोनिफ्राय। साननाय हनायफ्राबो सोलाय बोबाय आरो।
नोंसिनिथिंलाय दा माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा?
जोंथिंबो जोंथिंबो गोदोनिफ्राय दानियासो साबसिन गोदो एसे जाब जुबसिनमोन आरोना दा एसे सिनदाराव फैदों आरो। गोदोथ लामा दालां स्कुलफोरबो गैयामोन नालाय। गोजानजों गंसे गोजान जों गंसे फरायसालि फोरसो दंमोन नालाय सोलोंथाइ लायनोबो एसे एसे प्रब्लेम जायोमोन बे आथिखालावहाय नै खाथि खाथियावनो स्कुल फरायसा लि दं नालाय दा एसे जौगासि नाथाय सोलोंथाइखौ एसे बांसिन बि बाहागो लानानै।
उम
मावनाय दांनायफोरनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फरायनायफोरनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो बिथिं निबाय बिसोर जौगासि
उम उम। लामाफ्राथ मोजां जाजोब्बाय होमबा नोंसोरनिथिंबो?
उम खन्द मोनसे मोननै दं आरो होनोमबाबो सिगां एसे साबसिन।
औ। ओरैनो दंग दंला लामा दालांफोरा माने माबायो आरो ना? मोजां जाबाय बिदि दंग दंला दंसोयो सोयो खोमा नोंसोरनिथिं।
एसे दंसोयोथ आरो जोंखोय।
जोंनिथिंथ बारा गैया दालांफोरबो बारा गैया होनांबाय। अन्थाइनि लामा माबायालाय होमबाबो दैज्लांफ्राव एसे माबा जाबाय आरो हाब्रु दैब्रु जाया आरो सिगां बिराद लामा फैयिफोराव खैयैफोराव माने बिराद हाब्रु जायोमोन आरो बारनोनो हान्था मेलाफ्रा बुहुद खस्थ जायोमोन आरो गारि गंसे हाबबानो लिक जाजोबोमोन आरो लामाफ्रा। दाथ आरो अखा बोथोर सफैबाय ना बिदि समाव बिराद गारजि जायो। दा एसे मोजां जाबाय माने सरखाराबो नायबाय नालाय। गोरों गोराफ्राबो बांद्राय जाबाय थाबायनाय मानाय बेफोरबायदियाव माने गासिबो रोंजोब्बाय।
उम
नखर नखर इदिनो
दैज्लां बोथोराव एसे इदिनो गाज्रि जायो आरो लामाया होमबाबो साबसिनानो होनजायो गोदोनिख्रुइ।
उम सोलायबायना आरो आरो सिगां बिराद हाग्रा हाग्रा बंग्रा थारमोन ना? सिगांनिफ्रा हाफोरा बुरजा बुरजा ओमफ्रायो हागराफोरखौनो मोजां दान दानला फोसाबला खेथि मावनायफ्रा हाखलामोन नालाय। ओमफ्राय दाथ आरो सुबुं अनजिमायाबो बांबाय
ओं
बांनायनि गेजेरजों फोसाबलांनानै माने हारा बुदुंफोरखौ नु
उम जोंथिजोंबो बिदिनो। फ्राय खमसै आरो इदि हाग्राफोर थानाया। न बांफोरबो जाजोब्बाय नालाय।
ओं नुहुराबाबो आजिखालि फाखक्कानि जाजोब्बाय नालाय ओं सिगांथ आरो थुरिनि नखोथ फोरखौथ बांसिन नुयोमोन ना ओमफ्राय दाथ थुरिनि नखौनो नुलाना।
ओं थिंनि जाजोब्बाय
ओ औ गंसेनि थुरिनि नबो नुबा नुबाङा खोमा।
नुनो थांलाथ आरो जेनेबा ओंखाम संग्राफोर दाउ गग्राफोर बेफोरबायदिखौल एसे नुसै आरो
थुरैफ्राबो माने जोबस्रां लांजोबबाय होननाय जायो। सावजोब्बायना मानसिफ्रा। थैनोबो नायगेरला। सिगांथ आरो बांसिन गोदोनि मानसिफ्रा थुरि नआवसो थानो मोजां मोनोमोन ना थान्दा जायो गुसु जायो थुरिनि नआसो बिदि होननानै।
ओं
जि जमा जमा थुरि हाग्रा हा-हायोमोन। जमा जमा हौवा बायदिसि दाथ हौवाफोरखौबो नुबांनो नागिरला।
आथिखालाव जायगाफोरानो गैलाना बेफोरबायदि थानो थाखाय।
उम
हाफोरखौ थारमाने बेखारावनो दोनला बिदिनो माबा मोनसे इनकाम जानायनि
ओं मावग्रा जाबाय ओं दैज्लांसिम। दि। मावनानै फैसा दिहुननो रोंबाय आरो।
ओं
सिगांनाथ' बे सोरबा माइ गायनाया गायबाय ओमफायो ओरैनो मेसेंफ्राव गोरान खेथि मावग्रा मैगं थाइगं मावग्राफ्रा मावोमोन आरो
ओं
दाथ' आरो गासिबो मावजोबबाय मावजोबोआनो होनजायो बेफोरबायदिखौ
आथिखालावथ' हानि गोनांथिसो जाबावो गोदोना हानि गोनांथि आनो गैयामोन ओरैनो आग्लायला बायनानै थालाबायोमोन
ओं बेसेनफ्राबो बांबायना मोननोनो नागिरबावला आरो
ओं
बयनोबो नांगौ जाबाय सोरबा सोरबा आरो बेफोरबायदिनो सिगांफ्राव मावनो आयदा गैयैफ्रा माने दाहार बाहार खालामनानै लाजोबोमोन ना ओमफाय उनाव हा फाननानै लानांगौ जायो आरो जोंनि बर'फ्राथ बांसिनानो गामियारिनिफ्रा खामायनाङैनि राहाखौनो नुहुरा खालि दाहार जाबाथाय बे हाखौनो फाननाय हा फाननानै दाहार सुखोनाय बिनिल'खा
ओं आथिखालाव एसे सोलायबाय आरो सिगांनि फ्राय
दायो आरो एसे बाहेरफ्रावबो थांनानै खामायनानै माबानो हानाय जाबायना रोंबाय आरो दा एसे खमायबायलांबाय सोलायलांबाय आरो
उम
मोजांबो जादों माने एफोरबायदि मावनानै जानो हानाया
उम
बयबो थाफा थाफा इदिसो मावनांगौना
जागोन थ' आरो इदिसो मावनानै
जौगायो माने गुबुन हारिजों माबा जायो जोङो सिगांथ' माने जोंनि बर'फ्रा गोबां गुबुन हारिजों मुगैजायोमोन जाहैदों लेथ्रा लेथ्रा हारिमोन होननानै सिगांहाय माने जायनि न'आव थाङो बेनि न'आव माने गुबुन हारिनाव थोरसियाव ओंखाम जाबाबो थोरसि सुना हो दोनबोलायनांनाय बेफोरबायदि थासारिमोन आरो सिगांनिया माइ लामबा माइ सायख्लंफोर नांबा माने माइफोरखौ नों गारहरजालाय लायनाय बेफोरबायदि अनेक माने मुगै जायोमोन जाहैदों जोंनि बर'आ सिगांहाय
ओं
दा एसे स्टेेनडार्डआव फैबायना
दाथ' दाथ' हाला एफोरबायदि जोंहाबो जौगालांबायना
ओं
दा माने बिदिखौनो खालामनाय नुखाला आरो बेफोरबायदि समावथ' जोंबो नुबोआखै गोदो आबै आबौमोननि समावसो नुबोदों
दे होमबा लोगो
ओं उम